औ नोंथां खोनादों ना औ गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनो जास हरग्रोनाय थाबाय औ नोंथाङा दायो मा
आङो ओरैनो जनानै दोङो नोंथां
अ आं नोंथांनो औ आंबो नोंथां ओरैनो जनानै दङ औ नोंथांनोहाय आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों आथिखालनि बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुंनाय जायो बेनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथांजों बे आयदायाव फैनोसै
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव दा माबादि बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि जोंनि बे ओनसोल एबा जोंनि गामियाव आरो जोंनि गामियाव बिदिनो फार्स्टआवनो बैसागो मोसायैनि सिगां मोसौखौ थुखैग्रोयो आरो
औ नंगौ
ओ बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो बेयाव नांगौ बेसादफोरखौ जोङो बिनि सानसे सिगांनो बुथुमनानै लायो ओ बेयाव बुथुमनाय बेसादफोरानो लाव फान्थाव पानलाव हाल ओ हाल
हालदिखौ औ
बे बेफोरखौ माने नागिरना दोनफैखायो आरोना सानसे सिगांनो बिदिनो औ उनाव अखानायैै फुङाव उथिनानै
औ अ बेखौ बुथुमना दोनफैनाय माबाफोरखौ
हालदै हालदै औ बिदिनो लाव फान्थावफोरखौ औ औ बेफोरखौ माने माबाखौ हाग्लि हानानै लायो मोसौनो सारनो थाखाय औ ओमफ्राय बिदिनो ओ हाखांनानै लानानै उनाव मोसौखौ दैमा एबा दंग' फोराव लाना थाङो थुखैनो थाखाय बिदिनो दैमायाव थुखैहैनानै मोसौखौ थुखैहै थांनानै बे लाव फान्थावनि माबाखौ सारो आरो मोसौनो ओमफ्राय बिदिनो बेखौ सारखांनायनि उनाव हालदै गोद हालदै गुन्दै हालदै नङा माबा हांगार हांगार आरो थाव गुबै होनानै बेखौ मोसौनि मोदोमाव फोनना होयो औ ओमफ्राय बिदि फोनखांनाय नि उनाव मोसौनि दिरुंखौ सोलायनानै होयो गोदान दिरुं होयो आरो ओमफ्राय हगारनानै होयो
औ
औ
बेनिफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागोखौ माबाददि रंजा बाजायै हगार हरदो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनियाव बिदिनो बोरायदब बुरै फ्रि दे एक्सट्रा मोनसे ग्रुप जायो ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लानि ओमफफ्राय गथ' गथायाइनि बिदि जायो आरो जोंना बोराय बुरैफोरा गामियावनो मोसायो गुबुन गामियाव थाङा ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोरा गुबुन गुबुन गामियाव थांनानै मोसाहैयो आरो
औ
बिदिनो ओमफ्राय गथ' फोराबो खाथि खालानि गामिफोराव थाङो बारा गोजानाव थाङा नाथाय सेंग्रा सिख्लासो गोस
औ नंगौ
आमफ्राय बिदिनो जोबथा जोबथा सानखालि बैसागोनि जोबथा सान सखालि जोंनि सेंग्रा सिख्लाया गा गामियावनो मोसायो औ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आरो बैसागोनि जोबथा सानखालि मोनसे फांसन जे खुङो बे फोरबोखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव खङना खङा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना औ औ औजायो औ
जोंना बिदि फांसन लाया
औ औ नोंथाङा माफोर बुं सोंनो गोसोबा सोंनो हागोन नोंथां दनो बेथिल नयो बे बेसोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलनि बादिनो जोंनि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागोखौ मोननै रोखोमै फालिबोगासिनो दङ जेरैहाय सैथो दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय बैसागुखौ मोसौनि बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो औ बे बैसानखालि जे जाखिनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बायदिसिना जेरै थाराय दिग्लिलिथि लाव फान्थाव हालदै गासै मुवाखौनो जोङो सानसे सिगाङावहाय बाजार बा सक गलाफोरनिफ्राय लाबोनानै दोनफैग्रोखानाय जायो
औ जोंनिथिंथ' बिदि अह माबायाव बायहैलाया बिदिनो जोंनिया गामियावनो मोनसे माबा दङ आरो ना फेर बायदि
दि ज जागा द बेयावनो सारायफोरखौ मोनखाजोबो औ नंगौ बेथ औ औ थ बेफोरबायदिनो खायसे खायसे नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों बाजार बा गलानिफ्राय लायना दोन फैनाय जायो आरो
औ
बेनि उनावहाय बैफोर गासै मुवाफोरखौनो सैथो दाननि जोबथा सानखालि फुङाव उथिनानै दुगैस्रां लोबस्रां बै फोरमुवाफोरखौ हानानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय औवनि थेंगुल जिरना लाग्रोनाय जायो। बै हानाय बायदिसिना मुवाफोरखौ जों मोसौनो गानहोनो थाखाय माला बानायनो। औवानि थेङलाव बैफोर मुवाफोरखौ मोनसे मोनसे सोनानै माला बानायनाय जायो।
औ
औ बेनि उनावहाय जोङो मोसौनो माला गानहोखांनानै खाथिनि बेफोरबायाददिनो फुख्रि बा दैमा दैसा बाय बायदिफोराव थुखैनो लाङो। ङो बेनिफ्राय जोङो थुखैखांनानै फो था फोनखांनानै जोङो उदां फोथारफोराव हगारना होयो। फोथाराव हगारनायनि सिगां जोङो मोसौनि मोदोमाव सा-सारायनि हांगार एबा थौनि हांगारखौ जों थाव गुबैजों गलायनानै फोननाय जायो जाहाथे औ
ओज लाव जा फानथाव
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो औ बे बै बै सानखालि जे फोथा फोननाय जायो बे-बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोदो आबै आबौमोनहा बुंलांनाय बादिब्ला बै सानखालि जे जों मोसौफोरखौ उदां फोथाराव हगारना होयो बेनि थाखाय बैसोर मोसौ मोसा फोरा मोसौफोरा जाहाथे मोसा मुफुरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय गि-सिगिनो थाखाय बै फोथाखौ फोनना होनाय जायोनो होनना जों मिथिनो मोनो नोंथां। औ औ बेनिफ्राय जोङो मानसि बैसागुखौ बैसाग दाननि सेथि सान खालिनिफ्रायसो फालिनाय जायो नोंथां औ बैसाग सानखालि जों गासैबो न'खरनि सुबुंफोरा ओ आलारि बाथि सावनानै धुप धुना लागायनानै नख' न'खराव गावसोरनि फिसा फिसौफोरखौ बिदिनो बोर सास्रियो मान होलाय होलायनाय जों नुनो मोनो नोंथां। बेनि बेनि उननिफ्राय जों नैथि सानखालिनि फ्राय मोसानो ओंखारो आरो। बै मोसानो ओंखारनायाव औ बै मोसानो ओंखारनायाव जों गासै गामिनिनो आदा आबौमोन आमाइ आनै आबौ आबै गासैबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सि ख्ला ज' ज' दुखु दाहाखौ बावगारनानै बोसोरनि खेबसे बैसागु फोरबोखौ रंजा खुसियै हगारहरनो थाखाय जों गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जों मोसानानै बैसागो फोरबोखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ
बेफोरबायदिनो जों गासै बैसागोखौ स्नि सानहालागै फालिनाय जायो। बेनि उनावहाय जों बैसागो मोसानायाव जा एसे थाइसे थाइनै मोननाय माइरं बा फैसा बैफोर मुवाफोरखौ जों गासैखौबो ज' खालामनानै स्नि सान मोसाखांनायनि उनावहाय जोङो मो-मोनसे लावखार ओंखाम जानाय बुंङो जाय खौ जों दैमाफाराव बा फुख्रि फाराव जाहैनाय जायो। बेबादिनो जों ओं गासै बैसागुखौ स्नि सान फालिनानै जों खुंनाय जायो आरो नोंथां आरो बैसाग दाननि जोबथा सानखालि जों मोनसे गामियावनो बा फिल खाथिनि फिल्डफोराव मोनसे बैसागो बिदाय महरै जोङो साननै बा सानथामनि हाबाफारि लानानै फांसन बा बेफोरनो फोरबो फिसा खुंनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बा खाथि खाला ओनसोलाव बैफोरबादि फांसन बा मेला फुजाफोर खुंनाय जाया नामा नोंथां।
ओ जोंनिथिंथ' बिदि बारा जाया एसे गोजानाव जायो थेवबो गामि खाथिफोरावबो बिदि जाया आरो। गामि दाबनै दाबथाम बारनानैसो जानायखौ नुनो मोनो।
औ औ
उम
नोंथाङा दायो बैसागआव जे मोसानाय मेथाइ बे मेथाइनि मोनसेनि मुं बुंना होनो हागोन ना नोंथाङा
औ जोङो बिदिनो बैसागोआव खननाय मेथाइफोरानो बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्ला एदावलायना बि ओमफ्राय बिगुमैाया गावनि बिबोनांखौ एदावनाय ओमफ्रायफ्राय बिदिनो उम बोराय बुरै गावसोर एदावलायनाय बेफोरबायदि गोबां सल' दोङ आरो ना
औ नंगौ
औ
औ
बिदिनो जोङो बैसागोआव गोमो खाालारनि दखना गाननानै आरो मोसायो बांसिनानो गोमो औ आर'नाइ रेगे रेगां लानानै ओमफ्राय हौवासाफोरा गामसा गाननानै गामसा आर'ना सनाय गस्ला आर'नाइ लानानै मोसायो आरो औ
औ थारैनो
उम
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबोबायमोन
औ
औ नोंथांजों आं नोंथांमोननि ओनसोलनि बैसागो फोरबोखौ माबोरैहाय खुङो बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो नोंसोरनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय मिथियै बाथ्राफोरखौ औ औ औ दे नोंथां औ